हेल'।
औ हेल' नोंथां।
बिथां खोनाबाय
औ खोनादों औ।
बिथाङा दायो मा खालामनानै दङ।
जिरायनानै दायो।
ओ खबरफ्रा मोजां नोना बिथांना?
औ गेजेरावनो दंथ'यो।
उम।
गाज्रिबो नंद्राया मोजांबो नंद्राया आरोना।
हो
हेल'
औ औ बिथां खोनादों।
औ नोंथाङा माबाफोर होनदोंमोन।
होननायाथ' सोंगोन आं बिथां बिथाङा दायो मा ने मा बबे कलेजाव फरायदों मा क्लासाव फरायो। बार गोदो बबे बबे गोदो बबे स्कुलाव फरायनानै अबबाव गलांनाय बेफोरनि बागै एसे खोन्थादो आरो
औ माने आंथ' गिबियावहाय गामिनि फरायसालियावनो फरायदों आरोना माने गुदि फरायसालिया आंना गामिनि बिदिनो गामिनि गुदि फरायसालियावनो फरायदों ओमफाय बिदिनो गलांखांनायनि उनाव बिदिनो दैमालुआव फरायदों आरो दैमालु स्कुलाव
औ ओमफाय
बेयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिखांनानै आङो गपुरावहाय सयदरावहाय एदमिसन लादों आरो ना
औ
एडमिसन लानानै बेयावनो हायार सेकेणडारिखौनो माने हायार सेकेणडारिखौबो बेयावनो उस्रिनानै बेयावनो डिग्रिखौ लाफिनदों आरो औ बिदिनोसै औ नोंथाङालाय गिबियावलाय अबेयावथो फरायनायमोन आरो दासिम बबेयाव फरायगासिनो दं
औ नोंथां
औ औ
नोंथाङा आं नों मा सोंनायमोन नोंथाङा
औ माने नोंथाङा दायो बबेयाव फरायदों आरो सिगां बबेयाव फरायलांनायमोन बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंफोरना होनो हागोन नामा?
एसे हागोन नोंथां आङो सिगां बड' एल पि आव फरायोमोन आरो एल पि आवहाय एलपि आव फरायखांनायनि उनावहाय इवेन आवहाय फरायबाय आरो इवेन आव
औ औ
इवेनाव फरायखांनायनि उनावहाय सुइदारावहाय फैबाय आरो
औ मोजाङानो नोंथां
औ
औ
उम नोंथाङालाय मा मेजर लादों
आंथ' दायो बर'खौनो लादों माने
औ मोजाङानो औ
नोंथांनालाय मा मेजरा
आंना मिज'राम माबाखौ लादों साइक'ल'जिखौ लादों
अ मोजाङानो
औ
फरायनायफ्रा थिगैनो थाखाय दा नोंथां
फरायनायाथ' बिदिनोसै मोजाङानो गेजेराव नोंथांनालाय माबोरै दं फरायनायफ्रा
आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो बांद्राय गाज्रिबो नङा माने मोजां दारायबो नङा
ए
आ
औ नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबा सोंनो हागोन आंनाव
औ माने औ औ नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंगौमोन
औ सोंबानो जागोन
बिदिनो बर' हारिनि सोमोन्दै आरोना
औ
माने बर'फोरनि बिदिनो साबसिन बिदिनो जानो मोजांसिन आरो ट्रेदिसनेल ओंख्रि फोरनि सोमोन्दै बुंफोरना होनो हागोन नामा?
ओं एफा एनैखौ हागोन बिथां
औ नोंथां होनबा फुंनिसो बेखेवनानै होदो
जागोन दे आङो अनला ओंख्रिखौ जोबोद मोजां मोन नो आरो सबायजों साम' खौबो बिराद गोथाव मोननो माने अनलाजों एम्फौ आरोना जोबोद गोथाव मोनो बेनो आंनि फेभरेट ओंख्रि आरो बे अन ला ओंख्रियानो अनलाजों एम्फौआ औ बिथाङा माबाफोर कुइसन द दंबावोमोन
औ माने बिदिनो बर'नि ट्रेडिसनेलफोर ओंख्रि
नारजिफोर नारजियाबोथ' ट्रेडिसनेल ना औ औ जेरै
औ उम बिथाङालाय औ बिथाङालाय मा मा गाबनि दख'ना माने गाबनि मा मा दख'ना गाबनि माने मोजां मोनो आरो गाननो
औ आंथ' ओ बिद दिनो मोजां मोनो जेखौबो गाननो मोजां मोनो आरोना एसे माने रङा बांद्राय खारा जानाङा आरोना एसे बिदिनो सिम्पुल बिदिनो एसे रं खम बिदिनो आङो ब्लुखौबो मोजां मोनो नोगोदनो ब्लु बिदिनो वाइट कालारफोर बिदिनो
ओं
पारपोल कालारफोर बिदिनो एसे लाइक गलाब खौ बांसिन मोजां मोनो आरो औ नोंथाङालाय औ औ नोंथाङाबो माखासे गाबफोरखौ मोजां मोनो जानांगौ
औ मोजां मोननायालाय मोनो आं एसे बिदिनो पिंक लाइट गलाबफि एसे बिदि मोजां मोनो ओमफायो बेफोरखौ औ
औ माने नोंथांनाव आरो मोनसे कुइसन सोंबावनो सानदोंमोन आं
दे नोंथां
माने बर'फोरनि आरोना
औ
बिदिनो दख'ना गोजाम जानाय दख'नाफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बेखेवनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
इदिखौ हागोन
औ औ माने दानि गाननायफोरनि दख'नाफोर माने
ओं ओं दानि गाननाय दख'नाफ्राथ' जेरै झुमका बसुमतारि दं दखना बारदै सिख्ला बेफोरबायदिखौ गान्दों आरो बिबार ब्रनड दानि आथिखालाव ओंखारनायाथ' बे बेफोरनो गोदान गोदान दिजाइनफोर ओमफ्राय गोदोनियाथ' जेरै दिंखिया आगर
औ
जेरै लाउ बेगर दाउसा मोख्रेब बेफोरबायदिखौ गोदो गाननाय नुनो मोनोमोन आरो जेरै माथा दख'ना थावसि
हाजो आगरफोर
औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो
नोंथांनि फिननाय होनाया थिगैनो जादों
औ
उम नोंथाङालाय मागोफ्राव ओंखारगोन ना ओंखारा ओमफ्राय मागोनि बागै एसे बुंफुरना होदो
उम मागोनि बागैथ' आं बांद्रायबो मिथिया बिदिनो एफा एनै मिथियो आरोना
औ
माने मागोनि समावथ'
ए
सुइद' सुइद' नाामामोन बिदियाव सुइद'नि मोनायावहाय बिदिनो बेलागुर जायो आरोना
औ औ
बिदिनो फिथाफोर सावनानै जायो लादुफोर एन्थाबफोर सावनानै जायो आरो
औ जायोथ' आरो
औ
नोंथाङालाय मागो बोथोरावलाय पिकनिक जागोन ना जाया पिकनिक
हेल'
अमा जाया मागो बोथोराव
औ जायो जोंहा बिदिनो एफा एनै
ओं मा मा जायो माने मा मा बेदर
बयलारबो जायो अमाबो जायो आरो
औ नाफोरखौ
नाखौबो जायो बिदिनो दालाय फुख्रिनि एसे गिदिर गिदिर थायोना बेफोरखौ जायो आरो बिदिनो अमाफोर बयलारफोर सावो फिसा - फिसा लिम जेरै बिजिरनानै लगायोबा गोथाव जायोना आं आं जानो गोथाव मोनो माने बिदिखौ
बेफोरबायदिखौनो मोजां मोनो जेरै अमा सावनाय फैयो अमा मेजेमफोर बेफोरबायदि संनायफोरखौ गोथाव मोनो आरो औ दे होनबा दिनैनि थाखाय जाथसिगोन ना
औ नोंथां औ दे
औ